हेल'
हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
खोनादों ना
गोजोन मोनाबिलि औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां
खुलुमबाय गोजान गोजान मोनाबिलि नोंनिसिमबो नोंथां औ दा आं कल खालाम जाहोना आं नोंथांजोंहाय
औ नोंथां औ नोंथां।
थानाय जोंनि माखासे ओ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों रायलायनो सानदोंमोन। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ अ बिदिब्ला दे नों नोंथाङा आंनो मोननैसो ओंख्रिनि सोमोन्दै बेखौ माबोरै सङो बा माजों माजों माबोरै जानाय जायो बेखौ आंनो फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ नोंथां। जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' नाफाम बाथोन आरो अनला ओंख्रि आ जे नारजि ओंख्रि बेफोरनो नोंथां दा आं नोंथांनो अनला दाउ आरो नारजि अमाखौ बोरै सङो बेफोरनि बागै खोन्थानोसै नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां जों माबाखौहाय जोंना अनला अंख्रिखौ माबोरै सङो होमबा गिबियावनो जोंना अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय नांगोन अन गुन्दै, खारदै थाव संख्रि बानलु आरो जिरा नङाबा फासफुरन आरो दाउ दाउजों सङोबा दाउ बेदर नांगोन आरो जोंनो। जोंनो गिबियावनो संनो थाखाय दाउखौहाय एवनानै लाग्रोनांगौ आरो दसे बिनि उनाव जेब्ला बे एवखांनानै एसे ओ माबा खामफ्राम हांनाय एसे गोजा जालाय लायो आरो। होमबा बेवहाय दैखौ होनाय जायो नोंथां दैखौ ओ होनानै जेब्ला बियो गोदौवो होमबा बेखौहाय एसे एरनाय जायो आरो। बे गोदौनाय समावनो अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो। बेखौहाय सोरबा सोरबा अन गुन्दैखौ ओरैनो आखाइजोंबो फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो आरो सोरबा सोरबा बे अन गुन्दैखौ दैजों लगाय खानानै लानानै बे गोदौबाय थानायाव होसनो आरो। बे अन गुन बे अन गुन्दैखौ होनाय समावहाय जोङो माबाजों एरना एरबाय थायो आरो ओ खोस्लिजोंहाय जेब्लासिम बे गो-गोदौफिना अब्लासिम बेखौहाय जोंहा एरबाय थानांगौ नोंथां। आरो ओ बिनि जाहोनानो जाहैबाय एर बाय थानाय गोदौजासिम एरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ बेयो जोंनि अन गुन्दै होनाया जाहाथे बै जों संनाय माबानि दो एबा साराइनि थालायाव गोदोलाङा आरो बे गोदो लांबा जोंना खामनाय सा जायो आरो बे जोंनि अनला ओंख्रिया मोजां माबा स्मुथलि जाया आरो। हयथ'बा बेयो फिथर फिथरबो जानो हागौ नोंथां आरो बियो फिथर फिथर जायोबा बे बारा थावनायबो नङा आरो ओमफाय जेब्ला ओ बे अन गुन्दैया ओ गोदौजासे जों एरखांनानै जेब्ला बियो मोनो मोननायनि महर लायो होनबा जों बिनि संख्रिखौ सा माबा गोथाव जादों दोंना जायाखै बा संख्रियाथ' जोहा मिलायथारनांगौ ओंख्रियाव बेखौहाय नायनाय जायो आरो संख्रिया मोजाङै नांदोंना नाङाखै ओंख्रियावहाय बेखौ नायनाय जायो बिनि उनाव जोंहा खारदैखौ होनाय जायो आरो होखांनानै बेवहाय दुन्दिया गोजां बोथोरावथ' जोंहा ओरै दुन्दिया मोनोना ओमफ्राय बेखौहाय होयो ओमफ्राय दा गोलोम बोथोरावथ' दुन्दियाखौ मोना गंगार दुन्दिया होननाय मोन दङ बेखौ होनाय जायो आरो बेनो आरो अनला ओंख्रि संनाया दा नारजि ओं ओंख्रि नारजि अमाखौ बोरै सङो होननानै बुंबा जोंहाथ' गिबियावनो नारजि अमा संनो थाखाय बेयावबो जोंहा खारदै नांगौ ओमफ्रायो फाथो बिलाइ गोरान फोराननाय नांगौ ओमफ्राय अमा बेदर थाव संख्रि बानलु हालदै पियास बेफोरखौ नांगौ आरो ओमफ्राय जोंहा नारजि ओंख्रि बानायनो थाखाय बै गोरान माबा फाथो बिलाइ गोरानखौहाय हरसेबा सान जेन'बा फुङाव बानायगोनबा हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो बेलासि माबा मोनाबिलियाव बानायगोनबा फुंफ्राव सोमनानै दोनबानो जाबाय आरो बिनि उनाव बेखौ सोमखांनानै मोजाङै सुनाय जायो आरो सुनानै माबानाय जायो आरो जोंहा बेखौ ओ एसे सोरबा सोरबा गोखा खारहो बांद्राय गोखााथार जानो हायैफ्रा एसे रुगारनानै गारो आरो सोरबा सोरबा गारा आरो ओरैनो माबायो सङो ओमफाय बिनि उनावहाय बिखौ रुय गुरै खालामनो थाखाय माबा दै गुदुङावहाय रुनाय जायो आरो रुनानै बे माबा नारजि माबाया फाथो बिलाइया थाब राननायनि थाखाय बेखौ खारदैखौ होनाय जायो आरो खारदैखौ होनानै जेब्ला बे दसे गोबाव दोननानै जेब्ला बियो गुरै जागोन हबा बेखौहाय खारदै माबा सानाय जायो आरो सानानै जेब्ला बियो मोजाङै गेब्लेगोन होनबा बेवहाय अमा बेदर एवनानै लाखानायखौ होसनो आरो ओमफफ्राय होसननानै दसे गोदौहोनानै जोंहा बिदिनो सं माबा थावनायनि थाखाय संख्रि नायबाय आरो बिदिनो माबा दुन्दियाफोर होनोबा होबाय बेनो नारजि अमानि संनाय आरो नोंथां दा नोंथ बिथाङा माबाफोर खोथा सावरायनो हागोन नामा आंजों मोनसे औ नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा होनलांनाय बायदि जोंना माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो थानाय दोरोङारि जाग्रा बा ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा होननाय बायदि अनला नारजि नाफाम बिदिनो थास' बिबार गोबां दं नङा होमा नोंथां दा बेफोरनि गेजेराव थ' जोंहा माखासे जि आइ केेकबो मोनबाय नङा होमबा जेरै ओ नारजि नाफाम बेफोरखौ जों दा मा होनो सरखारनिफ्राय जोंहा जि आइ टेग मोनबाय ना दा औ बेफोरनि गेजेरावनो आङो ओ नाफामखौ माबोरै बानायो आरो माबोरै जायो बेखौहाय आं नोंथांजों सावरायनोसै
औ नोंथां
औ दा जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो नानि गोनांथि जायो ना नोंथां आरो बे नाखौहाय जोङो माबायदि नाखौ ओ नाफाम बानायनानै बानायोब्ला जोंहा साबसिन जायो होननानै बुङोब्ला माने बै नाया माने बांद्राय गिदिरबो जानाङा आरो बांद्राय फिसाबो जानाङा आरोना ओ बांद्राय फिसाखौ बानायोब्ला जोंहा मा सुफ्रा एसे बांसिन ब्रेव ब्रेव थायो नङा होमबा आरो बांद्राय गिदिरखौ बानायब्ला बैनि सुवाबो गिदिर गिदिर जायो आरोना अब्ला जोंहा नाफाम बानायनायावहाय ओ बारा मोजां जाया आरोखि दा बेनि थाखाय ओफाय जोङो ओ ना बोथियाफोरखौ लायोब्ला जोंहा साबसिन जानाय बायदि जायो आरो ना नाफामावहाय
औ नोंथां
दा बे नाखौ जोङो बासिनानै लानानै जोङो माखौहाय नाफाम देगोन जोङो बेखौ बासिनानै लानानै जोङो बेखौ गिबियाव फोरानग्रोनानै लानांगोन आरोना ओ सान्दुुङाव बा अरावबो जोङो फोराननो हायो बा जोङो ओ दसे सान्दुङाव दसे अरावबो फोराननानै लानो हागोन जोङो
औ
दा जेब्ला ओ बिदिनो नै सानसो फोराननानै अब्ला जेब्ला नाया रानो अब्ला जों बे नाखौहाय गोदोनि दिनाव ओ जोङो उवालाव देनाय नुयोमोन आरो दानि दिनावथ' जों जोङो माखासे ओ बिदिनो दानि मुगाजों गोरोबनानै माखासे ग्रेन्डार मेसिनफ्रावबो जोङो मा होनो गेब्लेहानै लानाय खौ नुयो आरोना नोंथां दा जोङो बे देनाय समावहाय बेजों लोगोसे जोङो बिदिनो थास' बिसंफोर बेफोरखौ जोङो होफानानै देनाय नुयो आरोना नोंथां बे ओ नाजों लोगोसेहाय औ दा जेब्ला जोङो बेखौ देखाङो नाया गेब्लेयो अब्ला जोङो बेखौ नाखौहाय एर'नानै जोङो लांदां जायगायाव दोनग्रोगोन ओ बिदिनो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ सोनानै दोननांगोन आरो ना बेखौ जोङो सोनो थाखाय ओ गोदोनि दिनाव जोङो बांसिनानो औवा हासुङाव सोनानै दोननायखौ नुयोमोन। ओ नाथाय दा जोङो दानि जुगावहाय जोङो दिंग्रिनि माखासे बेयेम बा बथलफोरावबो जोङो सोनानै दानो बा नुयो आरोना नोंथां ओ दा बेबायदिनो जोङो औवायाव सोनानै दोनोब्ला जोङो मोनसे मोजां औवा गथा नायनानै जोङो फारसेथिं गान्थि दोननानै आरो फारसेथिंहाय ओ गब्लं खालामनानै जोङो बैहाय बेखौ मोजाङै साफा खालामनानैहाय जोङो बे ना ओ देनानै लानायखौ जोङो बेयाव मोजाङै नारसोनानै लानांगोन आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला ओ जेसेबां नों मोजाङै नारसोगोन अब्लासो जोंहा माने नाफामा ओ मोजाङै मानि गोथावै गोथावसिन जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरोनंना दा जोङो बेखौ जेब्ला सोखांना अब्ला जोङो बेवहाय बेनि मोखांखौ जोङो मोजाङै गोरायै माथुनानै लानांगोन आरोना मा जेरैबायदि मा थुमनांगोन माने बेवहाय बार हाबनो मोननाय नङा आरोना नोंथां।
औ
आरो बेखौ माथुखांनानै जोङो बेनि सायाव हाबो लिरथेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदो दा जोङो बेखौहाय बेबायदि होथेनानैहाय जोङो बिदिनो नै दान थाम दान ब्रै बा जोङो बेखौ मान दोननानै जानो हायो आरोना नोंथां
औ
आरो जोंहाथ' मोनथिखायो नाफाम नाफामा माबायदि गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां जोङो गोदोनि फ्रायनो जाबोनाय आरो बे नाफामनि थावनायखौ जोङो रुजुनो हाया आरो ना नोंथां बे नाफामखौ एवोब्ला माने जोङो जाखुमानो हाखाया आरो जेरैबो बिनि मोदोमनाया गोसार जोबखायो आरो बेखौ मोदोमोबाथाय माने बयनिबो खुगायाव खदै गखायो आरो ना नोंथां मोदोमबानो दा बे नाफामखौहाय जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै जों नाफामखौ गोरानै जोङो मा होनो बाथोन बायदि खालामनानै जानो हायो बा जोङो दै होनानै बिदिनो नाफामखौ बिदै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो नाफामखौ नाजोंबो जानो हाबावो जोङो आरो नाजों नङाब्ला जोङो नाफामखौहाय थास'फोरजोंबो बा थास' बि थासफोरजोंबो जोङो जानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
दा नाफामाथ' जोंना जोंहा सरखारनिफ्राय जि आइ थेक मोननाय हिसाबै दा नाफाम हाय जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा दा नाफामखौ सिनायनो मोनबाय आरोा नोंथां आरो सिनायजों लोगोसे जोंहा बे नाफामखौहाय जोङो दा फाननानै जोङो मुलाम्फाबो मोनो आरो ना जोङो रांखावरिबो दा खामायनो हायो आरो बेखौ बेफोरजों लोगोसे जोङो नाफामफोरखौहाय मानि दा गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो दा जोङो मोनजानाय नुनो थांबाय आरोना नोंथां गोदोनि सम फुङावथ' जोंहा नाफामखौ नाफाम होननानै बुङोब्ला जोङो बर' बर' हारिनि अनगायै रावबो गुबुन हारिया मानि बेखौ जाफेरामोन आरो मोनथिफेरामोन आरोना नोंथां नाथाय दा नैबे जि आइटेक मोननायनि उननि फ्राय जोंहा नाफाम नाफाम होननानै बुङोब्ला दा गासिबो जोंनि माखासे बर'नि अनगायै हारि हारिसाफ्रा गासैबो दा मोनथिनो थांबाय आरो ना आरो बेखौ जानायबो जोङो नुनाय नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव दा नोंथां बिदिब्ला आङो नाफाम नाफामनि बानायनाय आरो माबोरै जायो बेखौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो माखासे माखासे बिदिनो नारजि ओंख्रि आरो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो जा मोजाङै फोरमायना होलांबाय बिनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां उनाव रायलायफिनसिगोन नोंथां औ दे
आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफनगोन
औ नोंथां